हेल'
औ नोंथां ओ नोंथांनि सिम आं मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन।
औ नोंथां।
नोंथाङा बर'नि जानाय अ नोंथाङा बर'नि जानाय लोंनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन। अ। बिदिब्ला आङो जोंनि बर'नि मुंदांखा जोंनि ओंख्रि जेरै सबाय दाउ आरो अनला मेवाय आरो जोंना दंबावो। ओरै नाफाम बेफोरखौ आङो आंनो एसे बेंफोरनानै होयो।
औ औ।
अब्ला दा आङो बुंगोन। सबाइ आरो दाउनि सायाव
औ औ।
जोंना सबाइ आरो दाउ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बयबो गोथाव मोनो। बेखौ रावबो मानसि यानो बुंनो हायााखि आङो गोथाव मोना होननानै औ औ दा बेयो जानायावथ' बिराद गोथाव आरो बेखौ संनोबो जोङो गोरलैयैनो संनो हायो आरो नों
औ औ।
औ दा बेखौ जोङो संनो माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोंना दङ' सबाय जेरैहाय बे सबाइ- खौहाय जोङो मोजांथारै सुनानै बा दै गोग्गोफोराव बेखौ साफा खालामनानै जोङो बेखौ राननो थाखाय बा बेखौ गोरान खालामनो जोङो सान्दुं फोराव दसे दोननानै आरो जोङो सारायफोराव एसे एवनानै गेस्रेम खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो। आरोबाव जोंना बेनि उनावहाय जेब्ला बेखौ एवखाङो अब्ला जेरैहाय जोंना दङ' ओरै खामफ्लाय बा मोनसे दिं बथल बेफोरखौ लानानै जोङो होख्रेमनाय जायो आरो।
औ माने औ माने जायगा लाना जायगा एसे संनायफोरा आलदा आलदा जायो आरो माने न'खर लाना न'खरावबो गुबुन गुबुन माने रोखोमै माने
औ नंगौ नोंथां दा आङो आं माबोरै सङो बे खौ नोंथांनिसिम फोरमायदों आरो।
औ औ
औ जोङो दानि जुगावहाय नुनो मोनो खि गोबां मानसिफ्रानो गोदान गोदान ओंखार नाय मेसिन जेरै ग्रेइन्डार बेफोरखौ बाहायनाय जासै आरो नाथाय गोदोनि समावहाय जोंनि आबै आबौमोना जेरैहाय खामफ्लायफोरावहाय देख्रुबग्रोनानै बथलफोरजोंहाय एबा बेबाय-फोरबायदि हाबाफारिजों बिसोरो देख्रुबनानै लायोमोन आरो।
औ आथिखालावथ' औ बाजारफोराव माने बिदि हु ख्रेमखानायखौ मोननाय जायो आरो बांसिन गोदोनि दिनावथ' गावबा गावसो हुख्रेमना लानाय जायोमोन नालाय दानियावथ' बांसिन माने हुख्रेम खानायखौनो फाननायखौ नुनो मोनो आरो जों बाजार
नंगौ नोंथां औ औ दा बेनि उनावहाय जोङो ओरै दाउजों संनोब्ला दाउखौहाय रेडि खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो।
औ औ
जेरै गो बेखौ सावनानै बा बेनि गांफोरखौ फुनानै गोदानानै जोङो रेडि खालामनानै लाग्रोयो आरो। दा बेनि उनावहाय जोङो अब्ला सारायखौ जानजेननोसै, संनायखौ जोङो जागायनोसै आरो
औ औ
बेराफारसेथिं दङ' जोंना ओरै सबायखौ जोङो रुनानै दैयावहाय संख्रि एसे होनानै रुनानै लाग्रोनानै दोननोसै आरो अब्ला जोङो बे रुनाया जागौमानिनो ओरै फारसे सारायाव जोंनि दाउखौहाय, औ औ एवनानै बा थाव संख्रि फानलु होनानै मोजांथारै दसे समनि थाखाय एवग्रोयो आरो। दा बेखौ एवखाङोब्ला जोंनि सबायाबो अब्ला गोदौनाया बे मोननाया जासिगोन अब्ला जोङो बेखौ होस'ननोसै आरो आरोबाव जोङो बेयाव होबावो खारै। बे खारैखौहाय जोङो जि बेदरफोरा बा सबायफोरा गुरै जानानै जाहाथे मिलौसिनो बिनि थाखाय होनाय जायो आरो
औ औ
बेबायदिनो जोङो दसे समनि थाखाय गोदोव होनानै बेखौहाय मोननाय जानायनि थाखाय रेडि खालामनाय जायो आरो।
औ औ
औ अब्ला नोंथाङाबो मोननैसो जोंनि बर'नि जाग्रा आदार एबा ओंख्रिफोरनि सायाव फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ जोंनाथ' बिखिं बुंनो थांब्ला नारजिजों अमा नारजिजों अमाखौबोथ' जों बयबो जेनेबा बर' मानसिफोरा मोजाङानो मोनखायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
नारजिखौबो जोंना बिदिनो सङो एखेयानो बेखौबोथ' खारै होननानै नो संनाय जायो जिहेथु अबेबा अबेबा जायगायाव माने नारजिखौ रुग्रोना लायो। अबेयावबा माने रुग्रोना लायालासे बिदिनो माने दैजों सोमनानै डायरेक्ट संनाय जायो आरो खारैखौ होनानै खिनथु खायसे खायसे ए माने न'खरावबो बांद्राय गोखा जाया होननानै खायसे खायसे मानसिया एसे रुगोना लानाय जायो आरो नोंथां। एसे बिदिनो ओ बेयावबो अमायाव अमाखो माने फार्स्टावनो ओ एवग्रोना लानाय जायो आरो बेनि उनाव
औ औ नंगौ।
बेखौ होनाय जायो खारै संख्रै जि जि बुस्थु होनांगौ दं बेखौ होनानै ओनबानो माने जालाङो
औ औ जानो थाखाय रेडि जायो आर
औ औ रेडि जायो नोंथां।
औ अब्ला बे नोंथाङा बुंदों जि खारै अब्ला बे खारैखौ जोङो गोबां ओंख्रिफोरावनो होनाय जायो। बा बेखौ होथारनांगौ अब्ला बे खारैखौ माबोरै बानायो बा अबेनिफ्राय मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन?
औ औ खारैखौथ' जों ओ बुंनो थाङोबा थालिर फस्लानिफाय मोननाय जायो थालिर फस्लाखौ गोरान खालामनानै सावनानै मोननाय जायो। ओ खिन्थु ओ सोरहाबा सोरहाबा माने बबियाव बावेबा मैदुफुल बिफांखौबो खालामो होननाय खोनानो मोनदों खिन्थु जों ट्राय खालाम ना नायनो मोनफेराखै आरो बे बुस्थुखौ जोंनि न'खराव बांसिन थालिरनिगायानो सोलियो आरो थां आथिया थालिरनि आथिया थालिरनि फस्ला नोंथांमोनहा मा बेखौ बाहायो?
अ जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला नोंथां मोननै मोनथाम रोखोमनिखौ आङो नुनो मोननाय जायो जेरैहाय जोंना दङ ओरै सबाय बा सिबिं आरो नोंथाङा जे बुंदों थालिर
औ अ सबाय सिबिंखौबो बानायो नामा नोंथां?
औ नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव बेखौबो बानायनाय जायो। जेरैहाय जोंना औ जोंना सबायखौ बानायनो माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जोंना जे बे सबाय फिथाइखौ गार आलदा खालामखांनाय मोनसे बे बिफां बा बेेजें औ औ औ बेखौहाय फोराननानै बा सिदोम जानायफोरबा सान्दुङाव लामनानै सानसे बा साननैनि थाखाय बेफोरबायदि फोराननानैहाय बेखौ सावनाय जायो आरो आरो सावखांनायनि उनाव जेनाखि हाथ'फ्ला ओंखारो बेखौहाय दै सास्रो सास्रो एसे सिदोम सि दोम खालामनानै बेखौनो जोङो खारै बानायनाय
औ जोंना माने बे थालिरनि आथिया थालिरनि जिहेतु जों फस्लाखो माने बानायो ओमफाय बेनि बै सिङाव थानाय माबाया मा होनो बे खौ थालिरनि सिङाव थानाय बै मादा ना मा होन
गांखं
औ औ औ औ बिराद मोजां बेबो। नोंथां। आरो जोंना जे दंबावो जेरै नाफाम। नाफामाबोथ' जोंनि बिराद गोथाव मोनजाथाव ओंख्रि नङा होनबा नोंथां।
औ औ औ नंगौ। नाफामखौसो माबोरै बानायो आं एसेबां ओरै मोनथिया नोंथां एसे नोंथाङा फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां जागोन। दा जोंना नाफाम बानायनो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोंनो नांगो ओन नङा होनबा नों थां त' जोङो बे नाखौ हाथायनिफाय बा अबेबा दैनिफाय लाबोनानै मोजां थारै सुनानै सायनानै फोसाबनानैहाय बेखौ अराव बा सान्दुङाव लामनानैहाय फोरानग्रोनाय जायो आरो नोंथां आरो जोंना बेनि उनाव हाय जेब्ला बे रानो अब्ला देनायनि समा फैबाय। अब्ला जोंनो नां गौ आरोबाव थास' बेसं। जेनाखि थास'नि देन्था। बेखौहाय आरो सामब्राम गुफुर आरो सोरबा सोरबा सोरबा हालदै बा बेफोरबायदि गावनि मो जां मोननाय बेसादफोरखौबो होफानानै देयो आरो
औ औ।
जोंनि ओनसोलफोराव जोङो दा उवाल बा थफि बेफोरावहाय देनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो
औ औ।
बेखौ देखांनायनि उनाव जोङो अबेबा औवा हासुं बा मोनसे बथलनि थेमा
अ।
बहाय जोङो सोनानैहाय मोजां रोखोमनि जेन' बारफोरा हाबनो हाया बेनि थाखाय बेखौ खाथे नानै मोजां जायगायावहाय दोननाय जायो आरो थां औ ओमफ्राय नोंथाङा नाफामखौ मोनजाफेरबायना नों
औ मोनजानायाथ' ओरै मोनजाबाय जोंनि न'खराव एसे एसेबां सोलिया आरो नाफामा।
औ औ नों
अ बेबाय नोंथां होमबा समाबो जाया नङा जाबाय समाबो जाबाय। जानानै फैबाय। सम गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनि सोंथिनि फिननायखौ होनायनि थाखाय। उनाव आरो सम सुबिदा मोनबा रायलायफिननाय जागोन नोंथां।
औ नोंथां। आंबो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ गोजोनथों।